औ नोंथां।
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों। ओरैनो दं नोंथां।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामथ' जाबाय औ।
अह, खब'रा बोरै नोंथां?
खब'राथ' बिदिनो मोजाङानो।
अह। नोंथाङा दायो प्रियाव दंना? आंनाबो मोजाङानो।
जाखांबायबा नोंथाङाबो?
खांबाय औ। नोंथाङा दायो प्रियाव दं नामा नोंथां?
प्रियाव दङ औ नोंथां।
नोंथांजों आं बिदिबा मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सान्दोंमोन, नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ, हागोन नोंथां।
अह, बिदिब्ला नोंथाङा इन्टारनेटनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
इन्टारनेट ना, हागोन नोंथां औ।
औ दे दे, बुंलाय बिदिबा फंनैसो नो।
इन्टारनेट होन्ना बुङोब्लाथ' जोंहा जों इन्टारनेटखौनो जों सालायबाय थानाय जायो जों सु बुं माहारियानो दा इन्टारनेटजोंनो गोथौ सोमोन्दो गोनां। सोमोन्दो खालामना लानाय जाबाय सोमोन्दो खालामना लानाय बदि जाबाय आरो। जेराव जों सोरांबानो इन्टारनेट बाहायो इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां रो बायदि बायदि खालामनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
इन्टारनेट बाहायनानै जों मोजांबो खालामनो हायो गाज्रिबो खालामनो हायो।
औ नंगौ नंगौ नंगौ नथां।
इन्टारनेट इन्टारनेट होनना बुंङोब्लाथ' जों बिदिन्थि बायदियै मबाइलजों इन्टारनेट सालायो कम्पिउटारजों सालायो बिदिनो गोबां टि भि लेपटप गोबां दं आरो। इन्टारनेटखौ जों मोजां सालाय मोजाङाव लाङोब्लानो मोजां जायो गाज्रियाव लाङोब्लानो गाज्रि जायो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंनि था इन्टारनेटखौ सालाइ इन्टारनेट सालायनो थाखाय जों माखासे गोनां थि जायो।
औ औ औ।
जायनि जाउनाव नेटवार्क गैयाबा जोंहा इन्टारनेटखौ सालायनो हाया जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
इन्टारनेटखौ जों बुहुमनि जेरावबो खना खनलायावनो सालायनायखौ जों नुनो मोनसै। जोंनि सुबुं माहारिखौ। इन्टारनेटजों जोंहा आजिखालिथ'
औ।
सिगांनि समाव जोंहा इन्टारनेटआ दंबाबो गोबां गाहाय थाखोनिमोन आरो दा इन्टारनेटआ आथिखालनि मुगायावथ' गोबां जौगानायखौ जों नुहुरो नुहुरबाय जौगाबाय दानि आथिखालावथ' जों इन्टारनेटनि दारैनो बबेबा दाबसे गोजान जायगानि माबा मोनसे जाथाय जानायफोरखौ जोंङो न'आव थानानैनो टि भि बा मबाइलनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नुनो मोनो।
औ औ नंगौ नंगौ।
बबेबा मोजां रादाब बा एक्सिडेन्टआनो होन
औ औ।
बेफोरखौ जोंङो न'आव थानानैनो टि भि बा मबाइलफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनो।
औ नंगौ नंगौ
इन्टारनेटनि गेजेरजों जों जों न'खरनि सासे सुबुंङानो होन होन जा बिदा बा फंबाय बा बिफाफ्रानो होन बबेबा दाबसे जायगा गोजानाव गोजान सोहोरफोराव खामानि मावनो थाहैनायफोर। बिथां बिथांमोनजों जोंहा मबाइल इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो सावरायलायनो हायो। मोजां गाज्रि।
औ औ नोंगौ नोंथां।
जोंहा आरो वाट्सप फेसबुक बेफोरनि गेजेरजों मोखांजों मोखां जों मो खांनो रायलायलायनो हायो नायलायलायनो हायो। बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां हायो आरो जोंहा इन्टारनेट नङाब्लानो आथिखालनि मुगायावथ' जेबो सोलिनाय बिदिखौनो नुहुरलिया मानो होनोब्ला गासिबो जोंहा इन्टारनेटजोंनो जाजोबसै माबा मोनसे लोमजानायानो होन सोरबा सुबुङा लोमजायोब्ला जोंहा। एकस्रा खालामनो थाखाय मोनसे एसे मेचिन नांगौ जायो जायनि थाखाय बेयावबो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो। आरो जोंहा कम्पिउ टार बाहायनायावबो होन जोंहा नोंनि फट'खौ जिर'स खालामनायानो होन। बा बायदिसिना डकुमेन्ट जिर'स खालामनायानो होन जोंहा बेयावबो इन्टारनेटनि जेरैसो कम्पिउटारनि गेजेरजों जायो। बिदिनो गोबां दंबावो आरो। इन्टारनेटनि दारै जों मोजां खामानि मावनो हानाय इन्टारनेटनि इन्टारनेट गाज्रि बाहायनानै जोंहा माखासे फरायसा बा माखा माखासे सुबुंफोरा गाज्रि लामाबो लानो हमदों। जोंहा फेसबुकफ्रावनो होन। बा बायदि बायदिफ्रावनो होन माखासे इन्टारनेटनि दारै जोंहा माखासे गाज्रि गाज्रि भिडिअ' गाज्रि सावगारि गाज्रि माबा मोनसेफोर नायनानै बा खालामनानै जोंहा बिसोरो गावनि आखल आखुफोरखौ गाज्रि खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो। जोंहा आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों माखासे बिदिनो गोबां खहाखौबो जों नुहुरदों सेै आरो। नोंथाङाबो इन्टारनेटनि सायाव सोमोनदै‌ फंनैसो बुंनो खोनथानो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां जोंहा इन्टारनेट बुङोब्ला आथिखाल मुगायाव इन्टारनेटा मा होनो गंसे बुहुमखौनो मा मोनसे न'खर बायदि बानायनो हमबाय। जायनि जाहोनाव जोङो इन्टारनेटनि जोहैहाय न'आवनो दलरै थानानै माने बुहुमनि। गासैबो माने खौरांखौनो मिथिनो मोनो आरो बुहुमनि बिदिनो दाब दाब जायगायाव जानाय माखासे जाथायफोरनि सोमोन्दै आरो बैफोर हादोरफोरनि सोमोन्दै आरो माखासे समायना रमायना जायगाफोरखौ जों मा न'आवनो थानानै इन्टारनेट। बेनि गेजेरजों जों आथिखाल मुगायाव नुनो मोननायखौ नुदों नोंगौना नंआ नोंथां।
नंगौ नोंथां औ।
आथिखाल मुगायाव जोंहा मा इन्टारनेटआ जौगानाय लोगो लोगो मा सोलोंथाइाबो गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों। मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव जोङो बिजाब गैयालासिनो इन्टारनेट मबाइलनि हेफाजाबै इन्टारनेटजोंहाय जोङो मा लेखाफोरखौहाय मबाइलावहायनो सार्च खालामनानै नायनो हायो। आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों मा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गाव जेखौ नायनो लुबैयो बेखौ खौनो इन्टारनेटाव नुनो मोनो। जायनि जाहोनावहाय आथि - खाल मुगानि सोलोंसाफोरा गोबां जौगासारनो हमदों आरो माखासे गोबां सुबुंफोरा मा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गावनि जिउ खुंनाय राहाखौबो दानो हादों एबा गावनि गाव आथिङाव गसंथानोबो हादों। जायनि जाहोनावहा इउटुब फेसबुक इन्सटाग्राम बायदिफोरावहाय गावनि माखासे इसिङारि रोंखुमानानै थानायफोरखौहाय दिन्थिफुंनानै सुबुंनो दिन्थिफुंनानै मा आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हानायखौबो जों नुनो मोनदों। जायनि जाहोनावहाय सुबुंफोरा मा होनो न'खरबो सुंथानो हादों गावखौ डेभ्लपबो खालामनो हादों आरो मुंदांखाबो खालामनो हादों।
औ नोंगौ।
बेनि अनगा अनगायैबो जोंहा मा इन्टारनेटनि हेफाजाबै जोंहा जायफोर खामानिफोरखौ जों सानसेनि गेजेरावहाय मावफुंनो हाया बैफोर खामानिखौ मा सानसेनि गेजेरावनो जों मावनानै दिहुननो हादों जेरै बिदिन्थि महरै बुङोब्ला जोङो माखासे मा लेखा सेबखांनाय बिजाब सेबखांनाय बायदिफोरखौहाय जोङो सानसेनि गेजेर गेजेरावनो बानायनो हायो नाथाय गोदोनि मुगायावथ' बेफोरखौ मा गांफा गांफा लिरनानैसो दहुनन्नायखौ नुनो मोनोमोन जोङो। नाथाय आथिखाल मुगायाव मा सानसेयावनो जों दिहुननायखौ नुनो मोननायखौ जों मोनदों। मिथिनो मोनदों एबा नुनो मोनदों। आरो जोंहा न'खरनि एबा सोरबा सासे सुबुं एबा बिदा फंबाय बायदिफोराहाय बबेबा दाबसे गोजान जायगायाव थायोब्ला जोङो मा खौरां लानो एबा दैथायहरनो थाखाय जोंहा इन्टारनेटनि हेफाजाबै आथिखाल मुगायाव गोरलैयै हानायखौ जों नुनो मोनदों इन्टारनेट मुगाया जौगानाय लोगो लोगो जोंनि सुबुं माहारियाबो गोबां जौगासारनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नोंगौ नोंथां।
औ जायनि जाहोनावहाय फरायसाफोर फरायसा सुबुं माहारियाबो देडेलप जाबोदों आरो गामि एरियायाव थानाय माखासे सुबुंफोराबो मा गोबां डेभ्लप जाबोदों जायनि जाहोनावहाय न'आवनो थानानै बिसोरो माखासे सोलोंथाइफोरखौबो लानो हादों जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गोबां माने गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होन्ला बैफोरनि सोमोन्दै जों बिजाब एबा लेखाफ्राव जों लिरनायखौ बांसिनानो नुनो मोना। बैफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि हेफाजाबै मबाइल मबाइलफोराव सार्च खालामनायखौ जों सार्च खालामनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
लेखायावथ' बैफोर बायदि गोसोनि साननाय हनायफोरनि एन्सार बायदिफोरखौ जों नुनो। ननो मोना बेनि अनगायैबो जोंहा मा हादरफोरावबो रांखान्थि बेलायावबो गोबां जौगासारनो हादों मानो होनोब्ला बैसोरोन्टारनेट इन्टारनेट गायसंनाय लोगो लोगो इन्टारनेटखौ जोंनि मा रायजोनिनो एबा हादरनिनो सुबुं माहारिया बाहायनायनि जाहोनावहाय बैसोरो जायफोर हादर खुंगिरि एबा इन्टारनेटखौ दिहुनगिरि बैसोरबो माने रांखान्थि बेलायाव जों जौगासारनायखौ नुनो मोनदों एबा हादराबो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो नोंथाङाबो फंनैसो नामा इन्टारनेट मोजां गाज्रिनि सायाव।
औ इन्टारनेटाथ' इन्टारनेटनि मोजांखौ जों बांसिन नुहुरो। जायनि थाखाय जोंहा इन्टारनेट बाहायगिरि आरो दिहुनगिरि मोननैनिबो जौगानायखौ जों नुहुरदों आरो जेराव- ओम। दिहुनग्राया बो दिहुनबाय जोंहा बाहायनायाबो बाहायबाय बाहायनायनिबो मुलाम्फा दिहुनग्रायाबो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोनबाय। आरो खहानि बेलायावथ' जोंहा गोबां खमखौ नुहुरो जों खहानि बेलायाव, जायनि जाउनाव नेटवार्क बाहायनायनि गोबां मुलाम्फाखौ जों बांसिन नुहरो आरो जायनि जाउनाव जोंहा गामियारि ओनसोलावनो होन बा टाउन सहरानो होनबा गुबुन गुबुन जायगा हादरफोरानो होन जोंहा इन्टारनेट बाहायनानै गोबां जौगानायखौ जों नुहुरदों आरो बाहायगि रिफोरा बा इन्टारनेटखौ दिहुनगिरियाबो बिदिब्ला उन्दुबायनामा नोंथां टाइमाबो जोंना जाबाय। गोजोननाय थाबाय बिदिबा नोंथांजों सावरायनानै।